हेलौ
खोनादों औ औ बुं नोंथां हेलौ नोंथा खोनादोंना नोंथाङा
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
अ बुं औ बुंनायसै नोंथां दे बुंनायसै नोंथां खोनादोंना नोंथां
जादोंब्ला